गोनां हेल' नोंथां जोङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि आयदानि नाम आयदानि नामा जाहैबाय आसाम रायजोनि सोमोन्दै आरो बेयाव मोननाय मिथिंगायारि धोननि सोमोन्दै दा आ सामा जाहैबाय सा सानजा भारतनि मोनसे रायजो नङा होमबा? मिथिंगायारि आरो सुबुं सम्पदफोरा मोनसे सरासनस्रा फ्रा नंगा दोन औ दोनजों बुंफबनाय आसामा दा हासार गोनां ब्रह्मपुत्र आरो बराग हायेनआव थानाय जोंनि बे आसाम रायजोआ नङा बा बेनि सोलोआरि थाथाय आरो बायदि रोखोमनि बुहुम खौराङा दोहोनफोरनि मोनसे धोनि न'खर
औ
बानायो आरोना जाय बिनि रांखान्थि आरो हारिमुनि बिथा बानायो
औ मुंखौ मख'नायसाय मा मा दं? सम्पद हिसाबै जोंहा मा मा दं?
दा जोङो आसामनि फुंखाफोरखौ बुजिनाया बेनि जौगाथायाइनि गोहो। आरो बिनि जुनिया सिनायथिफोरखौ बुजिनाय आर ना बुजिनाया बे गुवारै नायखांनाया गाहाय सम्पदफोराव रायजोनि माने नायबिजिरो। दा गुदि -गिबियाव, सेथियाव जों सावरायनोसै बुहुम खौराङारि आरो मिथिंगायारि। दान होनाय नङा होमबा? दा आङो एसे बुंफोरना होननि खोथाखौ नोंथाङा एसे बिजिरबानो जाबाय गेजेर -गेजेर। दा आसामनि बुहुमखौराङा बेनि गुदि मिथिंगायारि दोन।
औ मोनसे ओनसोलखौ दिन्थिनाय बियो बिसिबां सेभेन स्निजिदाइन रोजा ब्रैजौ थामजिदाइन ब औ औ औ अम।
अरथाइजों बेयो मा जानानै दं सा-सानजायाव नैथि देरसिन रायजो। आरो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय रायजो। ओ बे रायजोखौ गोहोगोरा जोंनि माबे ब्रह्मपुत्र दैमाया रोखा खालामो।
ओ।
जाय तिपबर्डआव
मालानिफ्राय नङा होनबा?
बे अरुणाचल प्रदेशआव।
भारत आव औ।
हाबलाङो आरो बांलादेशआव हाबनायनि सिगां बांलाद हाबनायनि सिगां मा खालामो बेयो आसामखौ।
खावनै खालामदों।
बारलाङो बेैया आसामखौ बारलाङो। बे दैया गावनि दालाय दैसाफोरनि जेरै- मा-मा थायो जोंहा मा-मा दैमा दङ सुबुनसिरि दं दङ जोंहा। दिहां दङ आरो बारागजों लोगोसे। गुवार। हासार गोनां फुलुंनि हायेनफोर सोरजिदों। एकदम फुलुग। दा बेयाव मा दङ जोंहा हासार गोनां। हा दङ नङा होमबा। ब्रह्मपुत्रनि बोसोरारि दैबानाफोरा मा खालामो बियो। फुदसि गोनां गिसि जमा खालामो।
जाय हादरनि माखासे
बांसिन हासारजों आबाद।
नाफोर सोमजिदों नंगौ ना? औ। ओरैनोथ' नोंथाङा। आसामनि सम्पदखौ बुंबाय थादों जोंनि आसामनि बयजोंबो मिथिजानाय देरसिन आबादा मा होननानै सानो नोंथाङा होमबा।
नोंथाङा फोरमायदो एसे।
ओ आबादा जाहैबाय जोंहा साहा आबाद। बेयो मुलुगनाङैनो। आसामा मिथिजायो जे मोनसे साहा आबादनि थाखाय। देरसिन। मुलाम्फासिन रायजो होननानै। औ बेयो जोंहा ओ जारिमिननिफ्रायनो दङ। ओग ओ सोनाबारि बिगुर गुफुर जायखौ बुङो
ब्रिटिस फोरखौ।
बिथांमोना बे साहा आबादखौ जोंनि आसामावनो। गायसननानै गालांदोंमोन दासिमबो बिथांमोना। बे साहा आबादखौनो गावसिनि रायजोआव। ओ बाजार हिसाबै बिनिफ्राय लानानै थांनानै।
बे।
हाथाय बेफार फालांगिखौ दासिमबो बानायो।
नंगौ-नंगौ नोंथां एकदम।
दे बुं दे आरो नोंथाङा मा मिथिबावो?
दा मा जायो। आं बुंलांनोसै हासार गोनां हाथ' सोमजिना होबाय ब्रह्पुत्रआ जोंनि थाखाय।
औ। रायजोआव मा जायो जोंहा मौसुमिजों गोहोम औ। औ। उम‌-उम। आरो दाथ' दैलांनि सम जों आबादनि सम औ। गुदुं सिदोब औ।
गोलोम बोथोर आरो गुरै गोरान।
गोजां बोथोरा गोबां रोखोमनि आबादफोर नङा होमबा औ। गुब जोंहा नोंथाङाबो मख'दों साहानि थाखाय मोजां थासारि सोमजिहो औ
आरो गोथां जिब हारिखौ
हेफाजाब होयो ओ बेबायदि आरो दा आं सान्सेयाव फैनोसै जिब बायदि रोखोमनि आसामा सानजयारि हीमालनि औ
जिब रोखोम
अ नंगौ
बाहायो बेनि बायदि रोखोमनि सोरबिजिंफोरा काजिरङानि गांसोबारिनिफ्राय लानानै सानजानि जिल्लाफोरनि खहा खालामग्रा
ओ
बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरनि मोनसे मावख'जाथाव
आतसा दा आं फैनायथियाव फैनोसै उम बेनो गाहाय
उम दा मा जायो जोंहा आसामाव खनियारि दिहुननायनि मोनसे गोलाव आरो थाला गोनां जारिमिन दं साननानै नायहर नोंथां ए
थाव
बेखौनो बुंदों आङो दायो पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मोनो जोंहा आसामाव
आरो गोसोम सनायालाय मिथियोना नोंथाङा
औ औ दे
दाामा जायो जोंहा आसामाव आसामा भारतनि थाव आरो गेस दिहुनन्नायनि मिरु नङा होमबा नंगौ एसियानि गिबिसिन थाव
दैफोरखौ बेयाव जावखांनाय जादोंमोन
नङा होमबा बे जाबाय जोंहा दिगबय बेखौ बानायदोंमोन इं
मा माइथाय सेरोजा दाइनजौ दाइनजिगु मायथाइयाव उम औ
सेरोजा दाइनजौ दाइनजिगु मायथायाइयाव जोंहा बेखौ जावनाय जादोंमोन नङा होमबा
जिाइनजौ मायथाइनि गेजेरावनो आरो होमबा
उम दा मा जाखो बे रायजोआव गोबां थाव आरो मिथिंगायारि गेसनि गोबां दोनथुमनाय दङ जेराव गाहाय थाव उम फोथारफोर आरो आरो रिफाइनारिफोरा गोजौ आसामनि जिल्लाफोरनि जेरै गोजौ आसामाव जोंहा माबा मा जिल्ला दङ होनोमबा जोंहा डिब्रुगर दङ जोंहा थि
दङ तिनसुखकया दङ आरो जरहातआव गोसारानाय दं ओ
थावनि दारिमिना रायजोनि रांखान्थि थाखाय गोहोम जानाय नङा नाथाय गुवार सान जथाय आरो मावसोमनायावबो जागायो। दा जोंहा बेथ
जाबाय पेट्रलियाम गेसनि दा जोंना मा दं खैला दङ जोंना आसामाव गोबां खैला दोनथिुमनाय दङ मिथिगोन नोंथां। जायगाहायै
गोजौ आसाम ओनसोल
उम बेबायदि
दा जेराव दिहुन दा जेराव दिहुनथाइआ मा होनो बेखौ गुबुन गुबुनबो जायो।
सोलाय सोल' नङा होमबा जाय खैला पेट्रलियामा गोहो आरो दारिमनारि
बे बाहनाय जायो।औ दारिमिन फसंथानफोराव।
ओम
औ दा ओरैनो आसामखौ होनबा नोंथाङा मा सानबावो?
हाबाब जोंहाथ' गोबां सम्फद बायदिसिना जों बुंफबजोबनाय दाथ'
सावरायन गोबां गोलाव जायो नङा होनबा। दा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसे दोनथ'नोसै। गोदान गुबुन टपिकआव जोङो फैगासिनो दङ । दे बिदिब्लाय गोजोनथोंसै हामबायसै दे।